हालौ
औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय।
औ नोंथांनाव आंनि फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आङो नोंथांजों जों बर जों बर'फ्रा मा मा आबाद मावो आं बिनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो फन हरदों आरो नोंथां। अखमबा जोंनि ओनसोलजों जों बर' बर'फ्रा दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो आं नोंथांनो एसे फोरमायनो हानोसै नोंथां। नोंथाङा खोनासंदो औ जोंहा जोंनि ओनसोलजों गिबियावनो ओरै दाथ' दैज्लां बोथोरा नोंथां जा बो थोरजों लोगोसे जोंहा जों बर'फोराथ' गिबियावनो जोंहा माइ आ बादखौ मावो नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओ फाथो आबाद मावो आरो बेजोंनो लोगोसे मैगं थाइगंनि आबाद मावो। जेरै थारुन मैगं हाइजें हालदै बिदिनो जोगोनार खुमब्रा बायदि बायदि बायदि रोखोमनि जों दैज्लां बोथोराव आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जों बर'फोरा बेबायदिनो नोंथांनो आङो जोंनि ओनसोलजों माबाददि रोखोमै माइ आबादखौ मावो बेखौ आङो नोंथांनो फोरमायना होनोसै नोंथां होमबा नोंथाङा खोनासंलांदो। जों गिबियावनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनि ओनसोलजों जोङो माइ जोलै बेफोरखौ जोङो गिबियावनो थियारि खालामना लागोन जेरै सोरनाबा सोरनाबा जोंहा न'आवनो थाखायो आरो सोरहाबा सोरहाबा जोंहा बाजारफोरनिफ्राय लानानै जों बेखौ सोमनानै दोनगोन आरो नोंथां बुगाजासे। जोङो बे सोमन बेखौ जोङो गिबियावनो फोनो थाखाय एबा जों माइखौ फोग्रोनांगोन नालाय बिनिफ्राय जोंङो माइखौ गायगोन जोङो जेरै दलहा हा दै थानाय हा जोङो बेखौ जोङो बेखौ दैजों हाजों एवगोन आरो नोंथां जेरै जों गोदोनि समाव जों नांगोलजों मोसौजों एवनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय। नाथाय जोङो आथिखालाव गोदान बिरोंदामिनि मुगाजों जोङो आखाइनि ट्रेक्टार बिदिनो ओ ट्रेक्टर गिदिर आरो जों मेचिनफोर जों एवनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां जों बेखौ दैजों हाब्रु खालामनानै जोङो बे जोंनि सोमनानै दोननाय माइ एबा जोङो बेखौ सारगोन आरो। नोंथां सारनानै होगोन एबा फोगोन होननानै जोङो बेखौनो बुङो आरो नोंथां जोंहा बिदिनो माइआबो जोंहा जों गोबां रोखोमनि दङ जेरै माइब्रा दङ आसु दं रनजित दं। बेबादिनो आसु दं गोबां रोखोमनि माइ दं आरो नोंथां जों बांसिन बांसिनैनो रनजितफोरखौ जोङो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो। थां बेबादिनो जोङो जेब्ला माइखौ फोखांगोन फोखांनायनि उनाव जेब्ला माइआ ओ से दानसोनि उनाव गोजौ जागोन अब्ला गोजौ जायोब्ला जों बेखौ आखाइजों नों आं सुबुंफोरा फुनानै जोङो गय फलथनि दुरुं एबा खासि एबा। थुरिनि दुरुं बानायनानै जों बेखौ मुथा मुस्रा खालामनानै दोनगोन आरो नोंथां। ओमफ्राय जों बेखौनो बुंगोन खोथिया। दाना जों बे खोथियाखौ गायनो थाखाय जोंहाथ' बैबायाददिनो हा नांबावगोन दै थाग्रा हा जोङो बेखौ ओ बे हाखौ जोङो गिबियावनो थियारि खालामनानै जोङो बेखौ ओ हाया जानांगोन मोजांहा जेरै
औ।
अन्थाइ बाला गैयै जोङो बेखौ नांगोलजों एबा जोङो ट्रेक्टरजों जोङो जेरै सामार होनाय होननानै बुङो बिनि उनाव जोङो। फार्स्टआव गिबियाव जोङो खारायनाय बिनिफ्राय सामार होनाय बिनिफ्राय औ होनाय होनानै जों गायो आरो नोंथां जेरै जोङो माइ गायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो दै नांगोन दैखौ जोङो ओ आराम दुब्लियावसो खोनो थाखाय जोङो गिबियावनो आलि दाननानै जोङो आलि खोगोन मानि दै खथा खथा नखर नखर बानायना होगोन आरो नोंथां जों जरहा माइ आबादा मोजां जायो बिनि थाखाय जोङो बिदिनो हाखौ जोङो फोमोननानै लागोन। थाखाखांनायनि उनाव जोङो जोंनि बै खोथिया थानाय जों मुथा मुथा खालामनानै दोननाय जोङो। औ‌ बेखौ नों आं सुबुंफोरा एबा आइजोफोरा बांसिन गायो आरो नोंथां जेरै आखाइजों बेखौ थुयै थुयै थुनानै होगोन आरो बिदिनो एसे गोजान गोजान आरो जाहाथे जाब जाब नङा ओ जाहाथे माइ आबादा गिदिर जायोब्ला माबानायनि उनाव ओ बांसिन मोजां जानायनि आरो नोंथां बेबायदि नुजा गायखांनायनि उनाव जोंहा ओ जाहाथे हाग्राफोरा गोजौ जाफानो हायिनि थाखाय जोङो माखासे मुलिफोरबो बाहायगोन हाग्रा थैनायनि आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो माइ आबादा मोजां जानायनि थाखाय जेरै रासायनारिक हासार जोङो बाहायगोन जेरै रासायनारि ओमफ्राय गोदोनि समाव जोङो बाहायनाय नुनो मोनोमोन खि हासार आरो बिदिनो न'आवनो मोनोमोन नालाय गोबोरखि हासारफोरखौ जों नाथाय। आथिखालाव बांसिन औ रासायनारि हासार खौहाय नुनो मोनो आरो नोंथां जेब्ला माइआ एसे गोजौ जागोन। अब्ला जोङो बिनि उनाव ओ जेरै एम्फौ जानो हायिनि थाखाय जोङो माखा से मुलि सारगोन आरो नोंथाङा जेरै माखासे जोंनि आबादफोरखौ एम्फौ एनलाफोरा बांसिन खहा खालामो नालाय बिनि थाखायनो जोङो ओ मुलि सारगोन आरो बेखौ सारखांनायनि उनाव जोंहा जेब्ला माइया गोजौ जागोन अब्ला हारसिंनो जेब्ला ओ दानथाम दानब्रैसो बिनि उनाव माइया बिबार बारनानै फिथाइ थायगोन आरो नों थां जेरै सोमखोर महर जागोन गिदिर गिदिर जागोन जेब्ला फिथाइ थायखांगोन अब्ला माइआ हारसिंनो गोमो महर लागोन जों बेखौ होनोमबा माइ मोननाय होनगोन जोङो बेखौ जेरै आखाइजोंनो खासिजों हागोन ना थाय आथिखालाव जों नुनो मोनो मेसिनजों हानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो आ खायजों हालाया मेसिन जोंनो हानानै जोङो माइफोरखौ दिहुननाय जायो बिदिमोन आरो नोंथां नाथाय जों गोदोनि समखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा नों आं सुबुङानो आखाइजों हानानै बेखौ जोङो मु बजा बजा खानानै जों न'आव लानानै थांगोन बिनि उनाव जोङो ओ जेरै जाबनानै जों बेखौ मोसौजों मारा होगोन जेरै बै जोंनि माखासे देन्था थायोना जों बेखौ सिरिहोनो थाखाय जों बेखौनो मारा होनाय होनना बुङो आरो नों थां जों सिरि होनो मारा होखानाय माइ खौ आलादा आरो बेखौ आलदा जोङो बानायगोन आरो नोंथां जों बे जों जेब्ला बे सिरियो अब्ला बेनो माइ जाबाय आरो बै बैयो बैनि माइनि देन्था फ्रा जिगाब जाबाय आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि थिंजाय बेबायदिनो माइ आबादखौ मावो आरो नोंथां जोंहा आरो माइखौ जोंहा गोदान बिरोंदामिनजों दिहुनजानाय जों ट्रेक्टरफोरजोंसो मेसिनफोरजोंसो जों मारा होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां होमबा नोंथाङाबो आबादनि सोमोन्दै एसे फंनैसो फोरमायना होदो आंनि सिगाङाव जे आंबो जाहाथे हानाय जिसिबां जेरै माइ आबादखौ जोंनि ओनसोलजों माबादि मावो बेखौ फोरमायबाय आङो नों थां नोंथाङाबो जाहाथे फोरमाय होदो आरो नोंथां नोंथांमोननिजों माबायदि रोखोमनि आबाद मावो दैज्लां बोथोराव दे
औ अ बिदिबा ओ नोंथां नोंथांखौ हामबाय होयो नोंथांनि रावखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों अब्ला आंबो जोंनिथिंजाय जोंनि हालामथिं माबायदि आबाद मावो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों अब्ला नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बेबायदिनो जोंनिथिंबो गिबियावनो जेब्ला दैज्लां बो बोथोर सफैयो अब्ला दुब्लिफ्रा बयबो खेथियग आबादारि फोरजों बुंफबनाय गोबां गोग्गोम रंजा गोबो गोबां गोग्गोम माने दुब्लियाव थाबा थाबाय थाथावना बेबायदि जायो आरोना ओ बेबायदिनो जेब्लानाखि ओ सम सफैनाय लोगो लोगो जोङो गिबियावनो बेबायदिनो खोथियाफोरखौ फोग्रोनाय जायो ओ
औ नोंथां
मा बायदि फोयो आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनो सानदों बेबायदिनो गिबियाव ओ खोथियाखौ सोमनानै दोनो माइ फोर सोमै दोनो बस्थुफोराव बिनि उनाव
औ
नि उन
औ नोंथां
ओ बेखौ ओ सानथाम बा साननै सोमनायनि उनाव जेलानाखि बाजांखार माइआव बोखांना दोनो आरो जेब्लानाखि गाजा बेरो गाजा बेरब्ला अब्ला
औ नोंथां
बेखौ फोनाय जायो आरो ओ गिबियाव आगोलावथ जों जोंनिथिंजाय बांसिन ओ मा होनो ओ नांगोलजों एवोमोन दायो
औ नोंथां औ औ ट्रेक्टरफोरजों एवनायखौ नुनो मोनसै ना
जोंनिथिंहाय ट्रेक्टर बायो बांसिनानो माने समनि आंखाल माने दानि बिगियान जुग जानायखाय गावखौनो ओ खस्थ मोननायखाय नांगोलजों एवनाय मोसौजों एवनायफोरखौ गारना नै बांसिन सर्त खामानि खौ मावनो नागिरो दा बेयाव बांसिन ट्रेक्टर बाहायनाय जायो आरो ट्रेक्टरजों ओ एवनानै बेबायदिनो ओ
औ
माइखौ गायनाय जायो आरो गिबियाव एवनायखौ जोङो खारायनाय होनना बुङो आरो सेकेणड बार एवनाय खौ जों सामार होना सामार होनाय होनना बुङो आरो थाथ बार एवनायखौ जों बर होनना होननै बुङो बेबायदिनो बर एवखांनायनि उनाव आरोबाव खोनसे एवखांनानै ओ माइखौ बेबायदिनो गायनाय जायो आरो बे माइ गायनायनि सिगां बा एवनायाव गोबां दुब्लिफ्राव हाग्रा आरि थाबा बेखौ आरोबाव बे हाग्राया थैनायनि ग्लायसेल होननाय मोनसे रासायनारि नि मु
औ नोंथां। औ
लि एबा ग्रामकसन होननाय मोनसे
औ नोंथां औ
मुलिफोरखौ सासेयाव होयो आरो गायग्रा आइजोफोर आइजोफोरबो गायो आरो फारसेथि ओ हौवाफोराबो गायो आरोना थिखा सिस्टेमबो गायो आरो हाजिराबो गायो आरो दा जोंनि गायनाय ओ गायनाय आइजोफोरनि बेसेना फुंनि ओ सय जि ओ द बाजिनिफ्राय लानानै जि बाजिसिम गायो आरो बेसेखिनि टाइमावनो बे गायग्रा ले ओ गायग्रा मानसिफोरनो हाम खाम ब्ला हाजिरा मावग्राफोरनो सेजौ बाजि राङै होनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो गोबां जानाय मुवाफोर साहाफोर जगार खालामना होनाय होनाय जायो। आरो जुदि बेलासेयावबो गायगोन होनोब्ला बेलासेनिफ्राय से बाजिनिफ्राय बा बाजिसिम बेसेखिनि समखौ लायो आरो बेबायदिनो गोबांसा आबाद ओ माइ आबादखौ जोंनि थिंजौ मावनानै मोननो हायो आरो लोगोसे जोंनि थिं साहा आ ओ माइ आबादनि अनगायै साहा आबादबो मावनायखौ नुनो मोनो। मानो होमबा जोंनिथिं गोबां ओ बर' सु बर' मा होनो मानसिफ्रा गोबां गाव गावनो ओ साह बंफां गायनानै गाव गावनो प्रदाक दिहुननानै बि निफ्राय फाननानै गोबां रां रुफा खामायनो हायो। बे आबादखौ मावनानै आरो लोगोसे ओ बे आबादखौ मावनायाव गोबां सुबुंफ्रा बे आबादखौ मावनो थाखै लेबार नांगौ जायो। बेयाव बिसोरनो ओ सानसेयाव फुंनि स्नि बाजि निफ्राय लानानै बेलासिनि थाम बाजिसिम बिसोर मावनायाव बिसोरनो थामजौ रां होनाय जायो आरोना बेबायदिनो जायफोरा ओ बे साहा आबाद दं बिसोरो बेबायदि साहा आबादखौ मावनाय जायो आरो लोगोसे से बिथिं गोरान आबादनि बेलायाव गोरान माने मैगं थाइगंनि आबादनि बेलायाव। गोबां न'खरफोरावनो मैगं थाइगंफोरखौ जावग्लिनानै खदालजों जावग्लिनानै खुमब्रा जिंखा सबाय लावफोरखौ ओ भिन्दिफोरखौ बेबायदिनो बानायनानै ओ मावनानै आबाद मावनानै गाव गावनो न'खर बेंनायाव जानो थाखाय बाहायनाय जायो आरो। दा जोंनिथिं गोबोरखि हासार गाव गावनो जानो थाखाय गोबोरखि हासारफोरखौ बाहायनाय जायो बेयाव रासायनारि हासारखौ बाहायनाय जाया आरो दा नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदि ओ गावनि न'आवनो मावनानै जानाय आबादफोर माव मावनाय जायो नामा नोंथाङा अननानै ओ दसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथाङा आङो फोरमायनो हानोसै जोंनिथिंजायै गावनो मावनानै जानाय आबाद होनना बुङोबा जेरै आलुखौबो जों बुंनानै बुंनो हायो नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे जों कफि थाबाय। मैथा थाबाय आरो बिदिनो खांख्रिखला जोगोनार खुमब्रा बायदि बायदि थाबाय आरो नोंथां औ होनोमबा नोंथां जोंखौ दिनै गोबां बाथ्रा सावरायबाय नोंथां होमबा जों सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ औ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ नोंथां दे नोंथां।
बे आरो मोननै